नोंथां
खोनादों ना खोनायाखै
खोनादों आं नोंथांजों दसे सम जोंनि जिउनि बारै रायज्लायनो दसे कल खालामनाय जादोंमोन सम होनो हागोन ना
औ औ औ हागोन दे नोंथां
जिउ जिउ होनो अब्ला जों जों थांनानै थासान्दियाव माबायदि मावनांगौबा जोंनि जिउआ जोंनि सोलेराव जेब्लासिम हां थायो अब्लानो जों अब्लासिम जोंनि जिउआ दङ होननानै जों बुंनो हायो नङा होनबा जोंनि हांआ जुदि जोंनि मोदोमखौ मोदोमखौ नागारलाङोबा जों जिउ गैयै जायो दा जोंनि जिउ थासान्दियाव मोनसेल जिउ इसोरनिफ्राय मोननाय हिसाबै जोङो बयजोंबो मिलायनानै थानां गोन। बयजोंबो अनज्लायनानै थानांगोन आरो जों गुबुनखौ अननो रोङोब्लासो गुबुनजों मिलायनानै थानो रोङोब्लासो निसयजोंबो गुबुननिफ्राय अननाय एबा जोंनि गोसोआवबो गोजोननाय मोनगोन नङा होनबा! दा आथिखालाव ओ आथिखालाव जों बे जिउ मोनसेखौ लानानै बांद्राय ओ दुखु जानो नाङा। माब्लाबा समाव जोङो ओरैबायदि दुखु जायोना जे जों माबा बुस्थु मोनाखै बा माबा बुस्थु हास्थायनायखौ लुबैनायखौ मोनाखै एबा जाफुङाखै अब्ला जों बिराद दुखु जायो। दा बेफोरबादि दुखुआव जों आं खोनायाखै ने? हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनाबाय ना?
हेलौ
खोनायाखै
खोनायासै आं नों
अ आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो।
खोनादों ना नोंथां आंखौ?
औ खोनादों
औ
खोनाबाय ना?
नोंलाय मा होनदोंमोन नोंथाङा?
अ आं ओ जों इसोरा जोंनो जिउ मोनसे हरदों नङा होनबा! बे जिउ मोनसेखौ ला ओ बे जिउ मोनसेखौ लानानै जोङो इमान माब्लाबा समाव बांद्राय दुखु जायो, बांद्राय जोङो ओ गोसोआव गोसो गिलिर जानानै थायो। दा बेफोरो बेफोरखौ जोङो हायोब्ला दुखु जार्लाखौ जोङो मोनसेल' जिउ होननानै माने निउसि ओ नेवसिगारनांगौ एबा गोजोनै थानो सोलोंनांगौ नङा होनबा नोंथां! बांद्राय दुखु ओ जों बांद्राय गोसोआव दुखु मोनोबा सोरजों बा रायलायनानै बा सोरजोंबा माबा मोनसे ओ एडभाइस लानानै जोङो जोंनि गोसोनि दुखुफोरखौ माने गैया खालामनो हायो आरो गोबां गोबां मानसिखौ आथिखालाव नुनो मोनदों माने लेखा गोरोंबाबो खा रोङैबाबो माने बांद्राय दुखु जानानै बा माबा मोनसे मोननो हास्थायनानै मोनियाव सुइसाइद जालाबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा जोंनि औ दा बेफोरबादियाव बेफोरबादि सुइसाइद जास्लायस्लाय जि इसोरा जोंनो मोनसेल' जिउ हर दा बे जिउखौ जोङो गाव मानो फोजोबनानै लानो? जों इसोरा जोंखौ फोजोबनानै लानो थाखाय सोरजियाखै मुलुगाव थांनानै थां मुलुगाव थांनानै थानो थाखाय एबा गुबुनजों मिलायनानै थानो थाखाय बा संसाराव ओ बयजोंबो रावनिबो खस्थ' माव रावखौबो खस्थ' होआलासे जों थांनानै थानायनि थाखायसो जिउखौ होदों। दा बेनिखायनो जोङो जिउ मोनसेखौ। अरायबो माने सैथोजों आगान सुरनांगौ। आरो मोजां लामाजों आगान सुरनांगौ। दा नोंथांनि बादिब्ला जों जिउखौ जिउआव माबादि आगान। मोजाङै आगान सुरलांनो हायोबा। जिउनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुङोबा मोजां जागौ।
औ औ नोंथाङानो बुंलांखाबाय होमबा जोंनि जिउआ माने खेमसेल' होननानै बुंनो हायो जों। माने खेबसेल' आरो। माने जों बिनि उनाव जुदि जों थैना थाङोब्ला माने। मा महराव जोनोम मोनगोन। थांना थासान्दियाव माने जों मा होनो बयजोंबो अनलायना थानांगौ। सुखु गोजोननाया मानि बिदिनोनि गेजेराव अनलायनानै खायसे खायसे सुबुं खौनो जों नुनो मोनो। माने खायसे सुबुङा गावनि गावनि जिउखौ माने दुखु बुथारनो हायो माने गुबुननि सिगाङाव माने लानो हायो खायसे खायसेखौ जों गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय बिदिखौ जों नुनो मोनदों आरो खायसे खायसे माने जिउखौहाय माने मोजां लामाजों दैदेनलांयैखौबो जों नुनो मोनो। माने जे खायसेफ्रा बुजिनो रोङियावनो माने गावनि जिउखौनो माने खहा खालामना लानायखौबो जों नुनो मोनो। जों माने जों थांना थासान्दियाव माने जों गावनि लाइफखौ मोजाङै दैदेनलांनांगोन। होननानै जाहाथे जों मोनसे गोग्गो। सोलोंथाइनि गेजेरजों माने जिउखौ दैदेनलांनो हायो। बेनि थाखाय माने जों गुबुननिफ्रायबो माने गियान लानांगौ होननानै आं सानो आरो माने। गुबुननिफ्राय गियान लायोबा गुबुनफोरजों सावरायलायनानै जों बे मानो मोजां सावरायलाय माने गावनि दुखु दाहाफोरखौ माने गुबुननो फोरमायनानैहाय स्रां खालामना लायोबा माने बै गावनि जिउखौ माने मोजाङैनो दैदेनलांनो हायो होनना हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
गुबुना माबायदि बेखौ मिनथिया। बेनिखायनो जों माने गावनि दुखु फोर माने गुबुननोबो सेयार खालामनो फोरमायनो हानांगोन। आरो गाव मानो सो खायसे खायसेथ' माने ओरैबायदि रागायावमोनो। माने गोबां खहा खालामना लानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो माने जों रागा होननायाथ' माने बयनावबो थाखायो। नङा होमबा? माने जों बे रागाखौ माने कन्ट्रल बा माने हमथानो हानाय जानांगोन आरो जों माने। रागा जोंब्लाबो माने हु उम हमथानानैहाय माने जोङो सोरबा सासेजों नांलायफ्लाङो। जों जुदि बैफोर नांलायनायाव जुदि जों बेबो रागा जोंब्ला। आंबो रागा जोंब्ला। माने सानैनि गेजेराव माने
माने नारा नाथा जालायलायबा माने सोरबा सोरनिबा जिउबो जोबलांनो हागौ। बेनि थाखायनो माने जों मा होनो रागाबो हमथानो हानाय बा कन्ट्रल होननाय मोनसे बे। थानांगौ। आरो जोंनि जिउआवहाय माने औ नङा होमबा नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो नामा?
ओ ओ माने जिउ जों दहायनिफ्रायनो बुंखाबाय जिउवा खेबसेल'दा बेनि बेखायनो जों जेसेबांखि थाखा फैसा थाया मानो नङा होनबा नोंथां थाखा फैसाया जोंनि सोरनावबा दं सोरनावबा गैया दा आंनाव थाखा दं होननानै आङो गुबुन बै थाखा गैयै सुबुंखौ आङो नासययोब्ला बेनो आङो माने बेखौ सहाय खालामनो हायाबा बे जिउ मोनसेयाव थांना थानायनि जेबो ओंथियानो थाया दा बेनिखायनो जों जों बेसेबां था ओ जेसेबां मोनदों बा जोंहा बेसेबां दंजायो दा गुबुनखौबो बेबा दिनो एसे एसेब्लाबो जों अननो हायो नङा होनबा आंनावल' दङ होनना माने आङो राजा बादि ला जों आंनि जिउखौ खुंलाङोबा बिदिया ओ सैथो सैथोजों थांनाय जानाय नङा नंखायनो जों बयखौबो अननांगोन आरो दाउमा दाउसाजों लोगोसे जिब जुनार गासैखौबो जों समान बाबै नायनांगोन नङा होनब नोंथां? दा इसो-इसोरनि नोजोरावथ' बयबो जों माने मोनफ्रोमबो जिउआनो बेसेन गोनां मासे मोस्रोमनि जिउ मोस्रोमनि जिउआबो जों मान मानसि सुबुंनि जिउजों समान इसोरा रावखौबो नोंना बांसिन बा नोंना खमसिन साननो हनो गोरोंसिन नंगौ मानसिया नाथाय जिउआथ' बयनावबो ना खेबसे थैबाथाय बियो आरो जाखांफिननाय ओ जाखांफिननो हाला। दा नंखायनो जोङो गुबुननि गुबुननि सानाय सुनाय एबा गुबुननि दुखुखौ जों एसे बुजिलायोब्ला माने गुबुनखौबो जों अननानै बिसोरखौ बुथारालासिनो जोङो मोजां माने बिसोरखौ बिसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियोबा निस्सय जोंखौ ओ लाइफआव जोङो बे जिउ मोनसेयाव गोजोननायखौ मोननो हागोन नङा नोंथा। दा आरो दंफां लाइफां आथिखालाव नाय नोंथाङा दंफां लाइफाङाबो जिउ दङ दा दंफां लाइफाङाआबो जिउ दङ। आरो बिसोरो रायज्लायनो हाया नाथाय बिसोरहाबो देरना बिसोरोबो देरो बिसोरबो बोरायो आरो बिसोरबो हारसिंनो थैलाङो दा थिग बे बेफोरबादिनो जुनारफ्राबो बेबादिनो बिसोरो रायलायनो हाया अब्लाबो बिसोरो थिग मानसि फोर बादिनो उन्दैनिफ्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय ओ बोराय जालाङो आरो बोराय जानानै थैयो थिग जों बय- मोनफ्रोमबो जोंनि मेगननि नोजोराव नुनाय माने बयहाबो जिउ दं होननानै सानो खायसेया जेरै जिउ गैयै माखासे जिरादफोर जेरै ओ अन्थाइ बाला बायदि सिना हाजो बेफोरा जिउ गैया नाथाय अब्लाबो जों बिसनि सायाव सोन आरो जिउ गोनां जिउ गैयै मोननैजोंसो मोनसे मा होनो जों जिउ गै गैयैयावखौ जो जि-जिउ गैयि जि-जिरादफोरावबो माने जोङो सोनारनानै थायो नङा होनबा बिसोर जिउ गैयै बेसादफोर खौ जिउ गैयै बेसादफोरखौ जों बाहायनानै बा जिउ गैयै बेसादनिआव जों माखासे खामानि बिसिनि सायाव सोनारनानै थायो बिसिनि ओ जिउ गैयै माखासे बुस्थुफोरजोंनो जों खामानि मावो जेरै अन्थाइ बाला बायदिसिना नंखायनो जों जिउ गोनां होननानै जिउगोनां होनानै एबा जों गोहोगोरा होननानै बे फिसा फिसा जिउ जिबफोरखौ जोङो बुथारला बायनो नाङा बिसोरखौबो अननांगौ आरो नोंथां नोंथाङा फंनैसो एसे बुंबावबा मोजां जागोन।
मा होनदोंमोन नोंथां?
नोंथाङा फंनैसो एसे समाबो जाखासिगोन ओंखायनो एसे जिउनि बागै
नि जिउ होनना बुङोबा माने जोंनो गासिनावबो बिफां लाइफांफोरनावबो जिउ दं जिहेतु माने मानसिनि जिउआ माने थां मा होनो थास' बिलाइनि दै बायदि आरो माने बिफां लाइफांफोरा जेरैहाय माने मानसिफ्रा बुथारोब्लासो माने एम्फौफोर अरोबासो माने बिफां लाइफांफोरा थैयो। थिग बेबायदि माने मानसिनि जिउआ माने बिफां लाइफांफोरजों एखे नंद्राया आरो जेनेबा जोंनि मानसिनि जिउआ माने थास' बिलाइनि दै बायदि आरो मालानि समाव मा जायो। बेखौहाय जों मिथिनो हाया आरो बेनिखायनो जों माने जा खिनि जों दा थांनानै दं माने बेखौहाय बे जिउखौहाय माने जों मोजाङै अनलायनानै सुबुं मा सुबुंफोरजों अनलायनानै जों थालांनांगौ थानांगौ आरो‌ समाजाव माने समाजनि सुबुं फोरजोंबो माने जों गोरोबनानै थानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ
होमबा नोंथां जोंना समावबो जाना फैबाय होमबा जोंनि सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'लायनोसै। नङा होमबा नोंथां औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।